हेलौ औ नोंथां खोनादोंना औ। औ औ औ ओरैनो दंना नोंथां?
औ ओरैनो दं दे आङो।
औ औ। ओ ओरैनो आङो नोंथांनाव मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायलायनायनो थाखायसो कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा फ्रि नामा?
औ औ आं फ्रियानो दे बुंलाय मा मा मा आयदामोन
औ आयदाया जाबाय ओ जोंनि बर'फोरनि
औ।
जे बाथ्रा फाव बे बाथ्रा फावनि सायाव आं सावरायनो थाखाय नोंथांनाव कल खालामनाय जादोंमोन दा बेयावहाय जों सानैनि गेजेराव ओ बे बाथ्रा फावनि सायावहाय माखासे बाथ्रा ओ बेखौहाय जों सावरायलायगोन। दा बे बाथ्रा फावनि सायाव नोंथाङा फंनैसो खेंफोरथि होनो हागोन नामा?
औ औ हागोन दे औ औ नोंथां बाथ्रा फाव होनना बुङोब्लाथ' माने जोंनि जोंनि बर' समाजाव माने गोबां मा होनो खामानिखौ लानानैयानो जा जियानो जा माने जोंना बाथ्रा फावखौ बाहायनाय जायो आरो माने खेंसालियायैहाय मा होनो बे बा ओं बाहायनाय जायो आरो माने माने जों ओम जेनेबा आं बुंनोसै माने जों माबा मोनसे खामानि मावनोब्ला माने गुबुननि सायाव सोनारनायनै माने जों खेंसालि बाथ्रा फाव बाहायनायखौनो बुंस सायावमोन जेनेबा जों माने मालायनि सायाव सोनारनानै मोननो लुगैयो आरो जेनेबा गोजौआव मोफौ हायाव बाहागो होनो जायखौ माने माने बेफोर बाथ्रा भावखौ बाहायो नालाय जोंनिया बांसि सिनानो माने दासिमावबो गोदोनिफ्राय माने दिनैसिम बे बाथ्रा भावखौ बाहायनायखौ जों खोनानो मोनदों आरो माने माने औ जेनेबा मायबाफोर खामानि मायबा मोनसे मावनो गोनांब्ला माने गुबुनखौ थिननानैहाय माने गाव मोननो लुगैनायखौ माने जों बै बाथ्राखौ बाथ्रानि गेजेरजों बाहायनाय जायो जेनेबा गोजौवाव मोफौ हायाव बाहागो होननाय जेनेबा फिथाइ जेनेबा जों हाननो थाखाय माने उ गुबुनखौ गाखोनो थिनानैहाय माने गाव गाहायाव थाना उमुखखौ हर उमुख गोम ओयफोरखौ मोनहार बेफोरबायद दि होननानै बुंनाय जायो नङा होमबा माने बिनि थाखायनो बैखौ मालायनि सायावहाय माने गाव मोजां जानो लुुबैनाय बेखौहाय जोङो फोरमायनो हायो आरो गोजाव मोफौ हायाव बाहागो होननानै आरो बिदिनो दंबावो जोंहा गोबां गोबां बाथ्राफोर दङ जेनेबा सासे हिनजाव गोदानखौ जों माने एदावनानै बा जंखवायनानै बुंनो थाखाय जोङो जेनेबा ओ माबायो आरो बे सि सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम बेखौ माने बै हिनजाव गोदाननि आखलखौ मिन्थिनो थाखाय माने जों बे बा थ्रा फावखौ बाहायनाय जायो जेनेबा बै सिख्लाया माने गोदान समावहाय माने माने जेनेबा बिनि आखुखौथ' मिथिया नालाय बे गोस ओ हिनजावगोदाननि ओ आखल आखुवा माबायदि बिनि ओ मावनाय दांनायफोरा माबायदि माने बेखौहाय बै बाथ्रा फावनि गेजेरजों मिथियो सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम होननानै जिहेथु माने खायसे खायसे हिनजावफोरा माने मा होनो खायसे हिनजावफोरखौ बुंनो हायो जेनेबा मा होनो बेलेगनि सिगाङाव माने गोदान समफोराव माने मा होनो खामानिफोरखौ माने आखुफोरखौ माने मोजां देखायफ्लायो आरो माने बै बै बै आइजोनि बा बै हिनजाव सासेनि आखल आखुखौ मिथिनो थाखाय माने माने एसे सम नांगौ जायो आरो जेनेबा दान मोननै मोन साननै सानथाम बेफोरनि गेजाव माने बै आइजो सासेया माने बिनि आखला मोजांबा माने बैयावनो नुयो आरो जायो आरो गाज्रिबा बैयाव सिनायो औ थिग बेबायदिनो सिखा गोदानखौबो जों मिथिनो हायो माने बे सिखानि माने गुना मोजांना गाज्रि बेफोरखौहाय माने जोंङो दाननानै नायब मिथिया आरो साननै सानथामनि गेजेराव माने बिनि सिखानि गुना माबायदि औ थिग बेबायदिजोंनोथ' गोबां दंबावो नोंथाङाबो बेफोरनि बाथ्रा भावफोरनि ब बागै मिथिब्ला एसे फोरमायना होदो नोंथां।
औ ओ मिथियो नोंथाङा जिखिनि बुंबाय
ओ
ओ‌ सिखा गोदाना सानथाम हिनजाव गोदाना दानथाम आरो गोजौआव मोफौ हायाव बाहागो नङा होमबा औ गोजौआव मोफौ हायाव बाहागो नोंथां बुंनाय बाथ्राया थारै
औ
आरो हिनजाव गोदाना दानथाम होननाय बाथ्रायाबो नोंथां बुंनायाबो सैथो नोंगौ ओ सासे हिन्जाव गोदानखौ सिनायनो थाखाय सासे जुलि जागोदान आइजोखौ सिनायनो थाखाय जोंङो बे बाथ्रा फावजों बे बाथ्राफोरखौ बाहायनाय जायो। जेरै सिखा गोदाना सानथाम आरो हिनजाव गोदाना दानथाम
औ
दा आं बेनि सायावनो आं सिगांग्रो बुंग्रोनो सानदों जेरै सिखा गोदाना सानथामावहाय बानाय गोदानाव बा जों बाजारनि फ्राय लाबोनानै न'सिमाव दोनफैनायाव सानथामसिमा खोब गोबाव जायो आरो
औ
थामाने माखौबा दांनांगौबा माखौबा दामफांबा बौजानोबो हागौ आरो।
औ औ
दा थिग बेबायदिनो सिखा गोदाना जेरै गोबौ दाहा दाहा गोबौ एसे दांब्लानो बोवो दा हिनजाव गोदाननि आखला आ आखुआबो हाबा जाजेननाय समाव बा जोलै जाजेननाय समाव एकदम बेनि आखल आखुआ दाहा दाहा गोबौ जायो आरो। थामाने जेबो बुंनो हायै बाददि थामाने गावनो मावग्रोजोबखायो आरो हिनजाव गोदाना औ गावनो बुंनायनि सिगां हिनजाव गो दाना मावग्रजोबगोन आरो। दाहा दाहा मास दानथामाव आरो बे दानथाम समाव दा नैबे खौ नायनो थाखायनो सिखा गोदाना सानथाम आरो हिनजाव गोदाना दानथाम
औ
जाय हिन्जाव गोदाननि आखल आखुआ दानथाम बारनाय लोगो लोगो बिनि बै समनि सिख्ला समनि गुबै आखुवा नुजाथिगोन।
औ
बा नुजाथिनो लुबैनानै बा बैनि आखल आखुखौ मिथिनो लुबैनानै बे बाथ्राखौ बाहायनाय जायो सिखा गोदाना सानथाम आरो हिनजाव गोदाना दानथाम दा बे जों बे बाथ्राखौ ओ ओ बे बाथ्रा फावनि गेजेरजों मिथिनो हायो आरो मोनसे बाथ्रा भाव जाबा जानानैलाय बिसिग्रा नङा होमबा जाय मानसि या नोंथांनावनो थानानै बा नोंथांनि हेफाजाबजों बा नोंथांनि अननायजोंनो थांनानै थायो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथांनि सायावनो थायै थायै जानानै नोंथांखौनो लास्टाव नोंथांनि मावनाय दांनाय आरो नोंथांनि जिखिनि खस्थ खालामनाय बा नोंथांनि जिखिनि आखल बे आखलखौ खायफा सुबुंफोरा सहायथावै मोनसे आ गावनि गोसोआव साननानै लायो दा बै बाथ थ्राखौ जेनेबा जाबा जानानै लाइ बिसिग्रा दा नोंखौनो जेनेबा नोंनि सायावनो जानानै बा नोंजोंनो थाफानानै बा नोंनि अननायावनो बै सुबुङा देरबाय बैफोरबादि मानसिया नोंखौनो खैफोदनि समाव जेनेबा हमनानै ला खैफोदनि समाव ओ नों जेनेबा माबा मोनसे खैफोद जाबाय बे समाव नोंखौ बासायनो नागारै गुबुननि सिगाङाव नोंखौ बासायनानै होयो। दा बेखौनो बुङो जाबा जानानै लाइ बिसिग्रा। नङा होमबा औ जाबा जानानै लाइ बिसि सिग्रा आरो मोनसे बाथ्रा बेजोंनो सिमिलार एखेआनो आ अनला खारियाव आगान थाया होननायबो बाथ्रा मोनसे उम अनला खारियाव आगान थाया दा जोङो बेवहाय माखासे सुबुंफोरखौ लानानैनो बे बाथ्राखौ मिथियो।
ओं
ओ बे बाथ्राखौ जोङो हमनो हायो अनला खारियाव आगान थाया होननाय बाथ्रा जेनेबा नोङो जिखिनि संसार सोलिनायावहाय खामानि मावो नङा होमबा अनलायाव जेरै अनला गुदुङाव जेरै बेवहाय माबा मोनसे दागो खालामब्लाबो माबा मोनसे नोङो अनलानि सायावहाय माबा मोनसे खामानि मावब्लाबो जेरै अनलायाव दागो थाया। नङा होमबा अनलानि सायाव जेरै दागा थाया थिग बेबायदिनो माखासे मानसिफोरनि हाबा मावनाय दा जेरै सौवा सस्लाबा हाबा मावनाय बैफोरबाय दि मानसिनि आखल आखुखौबो जोङो माब्लाबा हमदांनो हाया। बबे समाव मा मावगोन बबे समाव मा साननानै हाबा मावगोन। दा बैफोरबायदि सवा सस्लाबा मानसिफोरखौ जों हमदांनो हाया। दा बे बाथ्राखौ बुजिनो थाखाय जों नैबे बाथ्राफ्राव जेरै अनला खारियाव आगान थाया होननायफोरबादि बाथ्रा मोनसे जोंनो बेबायदि बाथ थ्राखौ जों मिथियो आरो बर'नि बाथ्राफ्राव जोंहा गोबां दङ। जेरै हामा होननाय बाथ्राफोर दङ। नङा होमबा बेफोरबायदि बाथ्रा बाथ्राफोरखौ लानानैनो माखासे जोङो बाथ्राखौ बानायनानै दोनदों।
ओं
दा जों जिखिनि सावरायदों बेवहाय जों बाथ्रा फावनि सायाव सावरायो। गोबांथार सुबुंनो जेनेबा गोबांथार सुबुंखौ जोङो बिनि साननाय हनाय आरो बिनि आखल आखुखौ खेंसालियायै फोरमायनायावहाय जोङो नैबे बाथ्रा फावखौ बाहायनाय जायो।
औ
दा बैबादि बै सुबुंनि आखल आखु बै सुबुंनि साननाय हनाय आरो बै सुबुंनि मावनाय दांनाय। बैफोरबादि बाथ्राफोरखौ मि मिथिनो थाखाय बा बैफोरबादि बाथ्राफोरखौ बुजिनो थाखाय जोङो बेबादि बाथ्राफोरखौ मिथिनाय जायो दा थिग बेबायदिनो जेनेबा थास'लायनि दै होननायफोरबायदि मोनसे बाथ्रा औ थास'लायाव जेरै थास'लाइ थास'लाइनि दै होननाय बाथ्राया थास' थास' बिलाइयाव जेरै दैया थावरिनानै थानो हाया नङा होमबा औ थास' थास'लायाव जेरै दैफ्रा थावरिनानै थानो हाया थिग बेबायदिनो सुबुंनि जिउआबो दान्दिजोर नङा थारमाने अरायनि नङा दा बे सम समाव जोंखौ बे बाथ्रानि गेजेरजों जों सुबुं माहारिखौ खावलायदों जे
ओं
आं थास'लायनि दै बादि जों सुबुंफ्रा जानो नाङा।
औ- औ
ओम थास'लाइयाव जेरै दै थाया। थिग बेबायदि जोंनि जिवआ जानो नाङा सम थानायावनो जों हाबाखौ मावनांगौ। थास'लाइनि दै बायदि जाहाथे जोंनि आ जों सुबुं माहारिनि साननाय हनायफ्राबो जों जे थास'लायनि दै बादि जानाङा दा बेखायनो जोङो सम मोननायाव जोङो जिखिनि हाबा मावनांगौ थांना थानायाव बेखिनि बेखिनि हाबाखौ जों मावनांगोन आरो बैफोर माखासे बाथ्रा फावफोरखौ लानानै जोंनि समाजाव मोनसे आ जाय सुबुंखौ जोङो मोजां खालामनो नाजानांगौ बेबायदि सुबुंफोरखौ जोङो बाथ्रा फावनि गेजेरजों बा जोङो बाथ्रा बुंनायनि गेजेरजों जों बै सु सुबुंखौ मोजां खालामनो हायो। दा जिखि खियानो जाया जों जिखिनि सावरायबाय नोंथाङाबो जिखिनि जिखिनि बाथ्राखौ बुंबाय बाथ्रा फावनि गेजेरजों बाथ्रा फावखौ जोङो बर' समाजाव मानो बाहायो? दा बेयाव नोंथांनिफ्रायबो आंनिफ्रायबो जिखिनि जों सेयार खालामलायबाय ओ खोब ओंथि गोनां जादों
औ -औ
दा आसा खालामो जों उन समावहाय बे बाथ्रानि सायावनो जोङो मोजांथारै सावरायगोन जोंहा समाबो जाबाय दा जों उन समाव मोजांथारै सावरायफिनसै नामा नोंथां?
औ औ जागोन दे नोंथां।
औ औ औ दे होमबा ना नोंथां औ गोजोननाय थाबाय दे।